हेलौ। औ औ खोनादों। नोंखौ ओ नोंखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय जों दिनै ओ फालांगिनि सायाव रायज्लायनो होननानै फालांगि ओ नों फालांगिखौ ओ मा होननानै बुजियो नोंङो?
अब्लाथ' जों मिथियो बायनाय आरो फाननाय। फालांगि होनोब्ला जों मिथियो ओ बेवहा
खोथायाव बे ओमफ्राय ना नों सानो नामा फालांगि-खौ जेनेबा जोँ।
बुंफिननो हागोन नामा खोनायासै नेट प्रब्लेम।
माने सानोनामाखि बे फालांगिखौ जिउ खांनायनि राहा लामा बानायनो हायो होननानै?
फालांगिहा फालांगियाहा जोंनि थाखाय दायो माने मोनसे गोनांथार बेयो जोंनि मोनसे पार्ट जाबाय मानो होनबोला जों नुनो मोनो सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैमोननि स समनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनो। जे फालांगि मावनानै संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनो ओ फालांगिहा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनबोला जोङो मिथियो दायो हा नायबा जों नुयो जे माने ओ गासिबो गभारनमेन्ट जब मावनाय नोङा माखासेफोरा मा खालामो फालांगि मावनानैहा थांनानै थादों दायो मानसिफोराहा आरो बिनो जों नुयो जे दायो गोबां बर' बिमाफोरखो हा जोङो फालांगि मावनायफोरखो नुयो जोङो आरो फालांगि मावनानै गाव गावनि गथ'फोरखो बिदिनो फरायहोनायफोरखो जों नुनो मोनो आरो गावनि न'खरखोहा सलायनायखो जों नुनो मोनो ओ बिनि थाखायनो फालांगिया जोबोद गोनांथार। ओ नोंथाङाबो बुंनो हागोन फालांगिनि सोमोन्दै फालांगिया हा जोंनो थाखै जेनेबा ओ मा बायदि हेल्प खालामो माबायदि जोंखो हेफाजाब खालामो फालांगिया। खोनादों ना? हेल'। खोनादों ना?
गौ औ। सानो फालांगिया फालांगिनिफ्रायनो गोजौसिमबाव हानो खोनादों नोंनि स भ- भइसखौ। ओ आंबो सानो फालांगिया माने बे गाहाय स्किलनिफ्रायनो गोजौ लेभेलसिम बहुत हेफाजाब खालामो होननानै जेरावहाय गाहाय लेभेलाव जायहा फैसा इनभेस्ट खालामनानै दखान खेललेनो हाया बा माबा खुलिनो हाया बिसोरो दा न'नि मैगं थाइगंनिफ्रायनो बिसोरो फालांगिखौ स्टार्ट खालामनो हायो बा जागायजेेननो हायो। जेरावहाय बिसोरो न'खरनि नां गौ गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो सोरबा मैगं गैया बा फरायनायाव बा गाननाय जोमनायाव बेफोराव गोबां हेफाजाब हायो आरो जायहा एसे गिदिर लेबेलनि स्किल दङ' बा मोजां फैसा गारनानै बिसोर दखान खलिदों बा गिदिर गिदिर ओ खामानियाव बिसोरो खामानि मावो बिसोरनि थाखायथ' साबसिन बिजनेसआनो मानो होनब्ला बिसोरो बिजनेसजों गोबां रां खामायनो हायो आरो ससाइटियाव बा जोंनि समाजाव आरो नाम खामायनो हायो जेराव दान माने फालांगियारिफोरा दायो जोंनि माने बे थास सारियाव बिसोर गोबां माने खामानि मावदों जेरावहाय बिसोरो फरायसालि खुलिदों हस्पिटाल खेलिदों जाय सुबुं पाब्लिकफोरनि थाखाय माने मोजां जादों बियो खम बेसेनाव एक्सेस खालामनो हादों बा बेयाव नायजानो हादों हस्पिटाल टेलफोरनि उम हस्पिटालफ्रा बारायदों फरायसालिफ्राबो बारायदों बेवहाय गासिबो गथ'फ्रा फरायनो हादों। बुंनो थाङोब्ला आरो ओ जाय फालांगियारि मावो बे गावनि हारसिंनिनो राजा जायो। मालायनि ओ आन्दारावबो थानांगौनि गोनांथि गैया जायो फ्रिदम नांगौब्ला माने आं सानो बिजनेस मावनाया सासे बे मानसिनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै ओ नोंथांनि न'आव सोरबाफोर बिजनेस मावनाय दंबाय बायो नामा?
नि न'आवथ' जोंहानि आमाइमोनानो मावो बिजनेस मावो
औ माबाफो मानि बिजनेस बावो नों एसे बेखौ बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
ओ बिदिनो बिसोरो हा खेथि मावनानै बिदिनो माने गोबांथार मैगंफोरखो गायनानैहा बिसोरो फानो।
औ।
ओ बिदिनो गयफोर बिसोरो बिदिनो गोबांथार गायनानै बिसोरो फानो। आरो लोगोसे माइ गायनानै माइफोर बिदिनो बिसोरो फानो आरो ओ दायोथ' गोलोम बोथोराव जोंहा दायो जिंखा आबाद खालामो जोंनियावहा हा आरो जोंनि जायगायावहा जिंखा आबाद दा ओ मान ने मोनसे माइ आबाद बायसा बिदनो बिदिनो गोबांथार मानसिफोरा ओ से बिघा नै बिघा थाम बिघा बिदि जेसेबांहालागै हायो बिदिनो गोबांथार गायनानैहा ओ बिसोरो सानफ्रोमबो माने जिंखा आबादखो बिसोरो फानो आरो मैगंखोहा फानो बिसोरो सानफ्रोमबो बिनिफाय बिसोरहा गोबांथार रांफोरखो आरजिनो हायो बिसोरो।
औ औ। नों अबे जेने औ। दे बुंनो हागोन।
ओ बिदिनो ओ मानसिफोराहा गोबां गुबुन गुबुन जोङो फालांगि मावनायखो जों नुनो मोनो ओ माखासेया जाबाय मैगं थाइगं गायनानैहा जोङो फानो बिजनेस मावो बा फालांगि मावो। आरो खायफायाहा न'फोराव इसान दानानैहा बिसोरो दख'ना गामसा बेफोरबायदिखो फाननायखो जों नुनो मोनो आरो जों दायो नुनो मोनो जे जोंनि बर' बिमाफोरा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोराहा ओ बेबायदिनो जिफोर फाननानैहा फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दानिया लोगोसे फालांगिखोहा दखानफोरावल' दखानाव लुनानैल' फालांगि मावनायखौ जों नुनो मोना। ओ दानिया मानसिफोरा हा बिदिनो अनलाइन फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनो।
अ औ नंगौ सैथो।
आरो बियोहा जोबोद माने हेल्प फुल आरो जोंनि थाखाय हा हेफाजाब गोनां आरो। मानो होमबाला माने बेवहाय-' इसेबां खस्थ' खालामनो माने गोनां गैया माने अनलाइन ओ फालांगि मावनायाहा माने एसेबाबो बियो जोंखोहा ओ माने गुरै खालामो आरो खामानिखो मावनो थाखै ओ जोंफोरो नुनो मोनो जे जायफोरा हा बिदि दखान बाजारावहा ओ फालांगि मावो बिसोरो मा खालामनो गोनां जायो माने सानसे मानि बे दखानावनो जनानै मानसिफोरखो नेबाय थानो गोनां जायो। नाथाय अनलाइन फालां गिया जाबाय जेब्ला ओ नोंङो प्रडाक्टखोहा नों हरनो गोनां बा नोंनि मुवाखोहा हरनो गोनां नों बै दिनखालिल' बिखो हरनांगौ बेबादि माने ओ नेबाय थानो गोनां गैया बा नोंङो गसंबाय थानानै नों नेबाय थानो गोनां गैया माने एसेबां खस्थ' गैया आरो।
औ नंगौ। थारैनो सैथो, आरो आं मोनसे सोंलु सोंनो सानदों आंनि गोसोनिफ्राय माने बे सोंलुआ जाहैबाय आं माने बे सोंलुखौ माने मा होनो जोंनि ससज समाजाव आं नोजोर होगासिनो जोंनिब मानसिफोरा मानो सरखारि साख्रिखौल' बांसिन नागिरो आरो फालांगिखौ मानो खालामनो नागिरा खम खालामनो नागिरो बेखौ नोंथांङा एसे बेखेवनानै नो हागोन नामा नोंनि नोजोराव मा दंङ?
उम आंनि नो - जोरावबा बेबायदि मानो होनबोला फालांगिखौ जोंङो माने फोथायनानै थानो हाया मानो होनबा फालांगियावहा ओ मालाबा बेयावहा रां खामायनाया गोजौ माने बांसिन नों रां खामायनोबो हागौ आरो मालाबा नों लसबो जानो हागौ माने फालांगियावहा फोथायनाय माने फोथायनो हाया आरो नोंङो जेनेबा आं इसबांखिनि खामायगोन बेखौहा नों बुंनो हाया। मालाबा बेयावहा लसबो जानो हा गौ आरो मालाबा नोंहा गोबांथार इनकामबो जानो हागौ। ओ बेयावहा मार्केट बेलु दोंङो नालाय बेवहा माने नोंङो फोथायनो हाया बेयावहा माने मार्केटआवहा बेसेबां दाम थांदों बिनि सायाव बे सोनारो। नाथायबा गभार्नमेन्ट जबाव हा जेनेबा जोंफोरो जेसेबांखिनि सालेरिखौ जोंङो बिदिनो दानसेयाव मोनो बेबायदिनो जोंङो मोनलांबाय थायो नालाय बेयाव खम जानाय बेबायदि गैया।
बेखायनो मानसिफोरा जोंनि समाजनि मानसिफोरा सरक रि साख्रि खौ बांसिन नायागिरो ने नोंगौ थारैनोसै थो जेनेबा जोंङो बिजनेस मावोब्ला फालांगि मावोब्ला जोंङो गाबोन जोंङो लाब जागोन ना लस जागोन जों बेखौ बुंनो हाया। जोंङो जोंनाव जुदि आखायाव सरखारि साख्रि थायोब्ला जोंङो मोनसे फिक्स दरमाहा मोनगोन जों बेथन मोनगोन बेखौ जोंङो मोनथिनो हायो। दरमायाव जोंना सिकियर नंङा लाइफ बान मालाबा नोंङो गोजौआवबो थांनो हागौ मालाबा नों गोग्लैनोबो हागौ गाहायाव नंगौ खोथाया नंनाया सैथोआनो आंबो मानियो बेखौनो
आंनो थाखै ओ फालांगि मावनाया जोबोद मोजां मानो होनबा नोङो फालांगिखौ नों खालि मैगं थाइगं फाननानैल नोङो फालांगि मावनो हानाय बे नङा नों बिनिख्रुइबो नों गोजौ थाखोआव नों फालांगि मावनो हायो
औ
दायो नायबा मिथियो जे माने माखासे जोङो फालांगि गिदिर गिदिर मावनो थाखाय जोङो लन लानानैबो जों फालांगिफोरखौ मावनो हायो आरो जोङो हा बिदिनो गेदिर गेदिर फालांगि -मावनो हायो जेरै जोङो खारखाना फोरखौ बानायनानै जोङो कम्पानिफोर बानायनानै जोहा बेबायदि फालांगिफोरखौ जों गिदिर गिदिर मावनो हायो ओ आरो फालांगि मावनो थाखै माखासे स्किलफोर नांगौ जायो जोंनो ओ फालांगि मावनो थाखाय जों गावा- -नो माने प्रिपेयार खामना लाग्रोनांगोन आरो जोंफोरो आइदिया बुथुमनानै ला- -नां नलेज बुथुमनानै लानांगोन ओम- आरो बेनि थाखायनो अ फालांगिया जोंनि थाखाय औ
औ औ बुंनो हागोन बुं
फालांगिया जोंनि थाखाय मोजाङानो आरो मानो होनबोला जोङो फालांगिजों आरो जों गभारनमेन्ट जब जों नायबा नुयो जे माने गभार्मेन्ट जबआवहा नोङो बिसोरो जों गोदोरा गावगायनि गोदोरा हा बा सिनिअरा नोंखौ मा बुंदों जों बिखौ मानिनानै सोलिलांजोबनो गोनां जायो बाट जो फालांगि माव नायाव माने जों गाव गायनि गोसो बायदि जोङो माने मावनो हायो आरो
औ नंगौ सैथो नोंथाङा दायो ओ गावनि जिउ खुंलांनो थाखाय फालांगि मावनो सानो ना सरखारि साख्रि मावनो सानो?
ओ आं बिखौथ' दायो बुंनो हाला मानो होनबोला ओ माने बियो दायो फिउसारनि खुरां जाबाय नालाय जेनेबा आङो दायो जेनेबा ओ मा खालामगोन दायो आं बेखौथ' डिसाइद खालामनाय जायाखै। अगथ बुंनो हाथ'ला
थिगानो नोंथांजों रायलायनानै गोसो गोजोननाय मोनबाय। औ अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानो सै
औ द गोसोनख